उम
औ खोनादों नोंथां बुं
उम दायो फ्रि दा नोंथाङा
फ्रियानो दं
उम दायो माने ओ समाजनि बेखार जेंनानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजो आङो
औ सावरायजागोन नोंथां
उम ओरैनो नोंथां समाजनि बेखार जेंनाफोरा मा-मानि थाखाय नुजादों आरो दायो बांसिनै एसे फोरमायना होनो हागोन
समाज ओरैनो दा समाजाव बेखार थानाय माने ना
औ नों थां माने आं आं माने हो
दे बुंसाय नोंथां
बेखार जेंनायाथ' दायो सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायबो ओंखारदों
औ आं हानायखिनिखौ फोरमायनो नाजानसै आरोना
औ दे नोंथां
आंनि मिनथिनायखौ
औ
ओ ओरैनो दा नोंथाङा बेखारनिबो ओ बेखारनि बागै सोंदोंमोन नामा
औ नोंथां
ओ ओरैनो बुंनो थाङोबा जोंनि आसामाव
औ नोंथां बुंलाय
ओ दिने दिनै पपुलेसना बारा जादों आरो ना
औ नोंथां
पपुलेसन बारा जादों ओमफाय माने गोबां लाइमोनफोर सोलोंथाइ लादों गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लादों खिन्थु जोंनि बे समाजाव गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लानानैबो गावखौ गायसन माने गायसननो हायाखै दासिमबो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर ओरैनो फरायनानै गोदोसोनानै दं
औ नोंथां नंगौ नोंथां
समाजाव सोरबा बि ए बि ए पास जानानै सोरबा एम ए पास जानानै हायार सेकेण्डारि पास जानानै गोबां ओरैनो बर' सेंग्रा सिख्ला गोबांफोर माने बेखार जाना दं आरोखि जिखुनु माने बे बेखार जायालासिनो बा बेखार थायालासिनो
उम
जोंनि जाखिनि बे सेंग्रा सिख्लाफोरा
औ
मोनसे माने गावखौ सुंथानो थाखाय माबा मोनसे बिजनेस लाइन माबा मोनसे फार्म खुलिनो एबा माबा मोनसे बानायनो नाजानाया मोजांसिन आरोखि
औ नोंथां
ओरैनो नोंथांमोननिजों गोबां सुबुं बेखारफोर दं नामा
बेखाराथ' नोंथां दङ जोंनिखिबो बुहुद दङ माने फरायनाया जोब्बाय मानसिफोरना
औ नोंथां
हायो सरकार सरकारि साख्रि नागिरो मानसिफोरा
औ
सरकारि सा ख्रियाबो ओंखारो बेसेबांबा लिमिटेद खम
औ नंगौ नंगौ
दायो नै ओ हमना ला पास हाजार दस हाजार पस्टनि थाखाय जुदि सरकाराव साख्रि ओंखारोबा
औ
एप्लाइ खालामनाया जायो नोंथां लाख
औ जायो नोंथां जायो।
दुइ लाख तिन लाख पास लाख दस लाख खाम जाहैयो नोंथां नंङा होमबा
जायो नोंथां जायो
बारबावोसो बेनिबो
औ
दा बेफोरनिफ्राय बेफोरखौ नायो नोजोर होयोब्ला
औ
जों हमनो हायो आरो नोंथां बेखार बेखार जेंनाया दायो जोंनि समाजनि माबायदि दायो मोनसे बेसेबांबा गिदिर जेंना जानानै फैगासिनो दं आरो
औ
दायो साफ्रोमबो सुबुङानो नोंथां
औ
सरकारि साख्रिनि सायावल' सोनारनानै थायालासिनो माने गावखौ बेकारि दोनालासिनो नोंथांङा दहाय बुंलांनाय बायदि गुबुन गुबुन बिथिङाव गावखौ फसंथानो था खाय नाजानांगौ आरो नोंथां
नाजानांगौ औ
दायो जों बुंनो हायो नोंथां
औ
माबायदि नाजागोन बिनि सायाव एसे सावरायनो सावरायनो सावरायब्ला मोजां जागोन नामा?
औ औ।
दे नोंथाङानो जागायलाय।
ओरैनो जों गोबां सेंग्रा एबा लाइमोन सेंग्रा-सिख्लाफोरखौ जों बेखार नुयो आरोना।
औ नोंथां।
आ न'खरावबो एसेबां हाइ लेभेलनिबो नङा।
औ।
आ-जिखिनि जों न'आव बारि बागान थायो गासियाबो थाखायो। बिआनि बारि बागान जाखिनि हा खरलेबसे थायो
औ।
बेखिनि हाखौ जों बेखारै दोनालासिनो
उम।
अर्गेनिक मैगन-मैगं-थाइगं गायनानै जोङो बेखौ न'आव जानोबो हाबाय।
औ।
आरो नों बेखौ बे मैगं खिनिखौ नोङो बाजाराव फाननानै जाखिनि रां मोनो गावखौ गायस-गावखौ गायसननायनि थाखाय मुलाम्फा जाबाय।
औ, नोंथां।
आरो जों गोबां फार्मबो खुलिनो हायो।
औ।
जेरै जों बुंनो थाङोबा अमा फ्राम।
औ।
बोरमा फ्राम।
औ।
दाउ फ्राम। आरो जों फुख्रि जावनानै जों नाबो फिसिनो हायो।
औ औ।
आं दा अमानि बागै अमा फ्रामनि बागैसो बिबुंथि होनोसै।
औ देलाय नोंथां। फोरमायना होलाय एसे।
जों अमाखौ जों मोजाङै जोथोन लाखियाबा मोजाङै फियोबा मासे अमानि दामा जों गैयाबाबो नैजि रोजा मोनो।
नंगौ नंगौ।
जों माने जाखिनि जाहोनाय आदार
औ।
जामुं आदार अमा-अमाखौ जों एसेबां हाइ लेभेलनि जाहोनांगौबो गोनांथि गैया। दाम दाम गोसानि बुस्थुबो जों जाहोनांगौ गोनांथि गैया।
औ नंगौ।
जाखिनि जों अमाखौ फिसिनो थाखाय जों गुन्दै नांगौ
औ।
आरो लोगोसे गुन्दै हो- होयो आरो अफ्रि मोनबा अफ्रिबो होयो।
औ।
आरो बिनि सायाव जोङो थास' जों हाग्रानि थास' दुब्लि बारियाव थास' मोनोना ओ बेखौथ' जों बेसेन नाङै ओ बायनानै माबा बायालासिनो मोनबोयो।
औ नंगौ।
जेखिनि नों बेखार थायालासिनो
औ
जा लाइमोन सेंग्रा-सिख्ला
औ
बेखौ जों माने नाजानो नाजाबा सरखारनि बागै सरकाय सरकारा जोंनो साख्रि होनाय हैयैखौ ओ फोलाया लासिनो एबा नेबाय थायालासिनो
औ
जों गावखौ सुंथानो थाखाय जों बिदिबो बिजनेस मावनो हायो।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों।
आरो जों बोरमा बोरमा फिसिनो होनबा ओ बोरमाया बोरमा फिनायाव जोंहा आ एसेबां रांनि गोनांथि जाया जाहोनांगौनि गोनांथि जाया।
औ
बोरमाया दुब्लियाव गांसो जायो।
औ
आ गांसोखौथ' जों दानि जुग माने गांसोखौसोथ' जों बायनांगौ गोनांथि गैया नोंथां।
गामि ओनसोलावथ' गैया नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ।
गामि ओनसोलावथ' जों माने गांसो बायनांगौ गोनांथि गैया। नों जुदि जाखिनि टाइमखौ नों बेखार टाइम
औ
बे टाइमखौ नोङो जिखिनि टाइम ओ हमना ला थिन सारि घन्टा नों ओरैनो बेकार थायोब्ला थिन घन्टा सारि घन्टाखौ नोङो बोरमाजों माने टाइम होफानो हायोबा एबा बोरमाखौ नों गुमोबा
औ
बोरमानि ओ जाखिनि जाहोनाय लोंहोनायखौ नों एसे नोजोर होनानै जाहोयोबा। नोंहा बेखौ उनाव फाननानै गोबां रांनि मुलाम्फा जानो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बोरमा फिसिनायाव जोंहा जाहाथे एसेबां खरसा जाया।
औ
ओरैनो नोंथांमोननिजों ओ लाइमोनफोरा बिजनेस माबाफोर बिजनेस मावो नामा? ओ बेखार लाइमोनफोरा नोंथांआ एसे फोरमायनो हागोन?
बिजनेसथ' नोंथां गासिबोथ' मावा नाथाय माखासे सांग्रां लाइमोनफोरा
जाय गावनि न' खरनि फारसे सांग्रां गावनि केरियारनि फारसे सांग्रां
औ
बेफोरबायदि लाइमोनफोरा
औ।
फरायनायजों लोगोसेनो माने फिसा फेन्लु खामानिफोरखौबो मावफालांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
जेरै ओ फरायनायजों लोगोसेनो बा फरायनाय जोब- खांनानैबो साख्रि बाख्रि नागिरनायजों लोगोसेनो गावनि न'खरनि आबाद फोथारफोराव। न'खरखौ सहाय खालामनाय बेजों लोगोसे सेनो ओ मोसौ मोसा फिसिनाय। मोसौ मोसा होनबाथ' एसे गोरोन्थिबो जागोन। मोसौ मैसो जेनेबा मोसौ मैसो फिसोनाय। बेफोर बायदि। मि जुनार न'खरनि जि फिसिनाय बेफोरबायदि याव न'खरखौ हेफाजाब होफानाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बेजों लोगोसेनो।
ओ जोंनि जायगाया एसे दै जायगा नोंथां।
औ।
माने। माखासे बेखार बे बेखार माने फरायनानै जेबो साख्रि बाख्रि मोनोनि आबुङै गसं थानो हायै माखासे लाइमोनफोरा सेन सानानै बेफोरबायदि ना। बायदिसिना एसे एनै सानानैबो सम सम आरो
औ।
ओ थाइसे थाइनै नांगौ जानाय रांफोरखौ बुथुमनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
गासिबो नङा माने खायसे खायसे आरो
खायसे खायसे औ। ओरैनो नोंथांमोननि जों ओ जाखिनि जों फरायनानै दा बेखार जाना थानाय बिथांमोना सरखारारनि सायाव सोनारोना गावनि ओ गावनि बागै साननानै माने बिजनेस स्टार्ट खालामनाया मोजां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
सरकारनि सायावथ' गासिबो सोनारनानै थाजोबनो हाया नोंथां। नङा होमबा। दायो सरकारा सरकारनि साख्रिनि सायावबो बेसेथो सोनारनो।
औ।
साख्रिया सरखारालाय साबैसे सुबुंनो साख्रि होखनो नङा होनोमबा नों
नंगौ नोंथां।
दायो गावनि केपासिटिखौ नायनानै आरो नोंथां।
औ।
दायो गाव बेसेबां सरकारनि साख्रिनि थाखाय। इलिजिबोल गावखौ माने खस्थ' खालामनानै गावखौ सरकारनि साख्रिनि थाखाय। जाफुंसार जाहोनो हागोन।
औ।
बेनि फारसे गावनि सायाव जखा सुनानै
औ।
बेजों लोगोसेनो
औ।
माने बेफार फालांगिफोराव
औ।
बेफार फालांगिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफोराव दानिफ्रायनो आखा आखाइ होनाया मोजां आरो नोंथां ओ, नोंथाङा दहाय बुंलांखानाय बायदि अमा फाम दाउ फार्म बेजों लोगोसेनो फिसा फिन्लु दखान गला बेबायदि होनानै
औ,
बेनि अनगायैबोबाबो बेनि अनगायैबो फिसा फेनलु बेफार फालांगिफोरावबो हाबफानानै सरखारनि सायाव सोनायारालासिनो
औ,
गावखौ फसंथानो नाजानाया गोनांथि होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ,
बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंहा दोनथ'नोसै नामा?
औ,
दे होमबा नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां दे।
दे।